थ'
औ नोंथां खोनादों ना
औ खोनादों नों
औ नोंथां आं नोंजों माने जोंनि सरासनस्रा ओनसोलाव सोलिबाय थानाय ओ मोननैसो बा जाथायनि बागै नोंथांनो आं एसे सावरायनो सानदों आरो नोंथां सावरायनो हागोन ना नोंथाङा
औ हागोन दे नोंथां जिसा आयदा सावरायनो नोंथां आङो सम होनानै नोंथांजों सावरायनो हागोन नोंथां
औ नोंथां औ दे बिदिब्ला माने आं नोंथांजों मा उम आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों माने ओ जोंनि ओनसोलफोरावथ' नोंथाङा नुखायो दाउ फिसिनाय दाउ फिसिनानैनो मा नं खर नाव दाउ फिसिनानैनो मानिखो जोंनि बर' बर'आनो जा जियानो जा सिफोरा मा खालामोनो दाउ फिसिनानैनो गावनि न'खरखौ सालायलांनो हायो। नङा होमबा नोंथां औ औ बे फोरनि बागै नोंथाङा एसे सुंद'यै आंनो फोरमायनो हागोन नामा जेरै जों दाउखौ माबाददि फिसियो मा
अ अ नोंथां अ हागोन नोंथां था रैनो हागोन अब्ला नोंथांनि ओ सोंथिखौ आं बु बुजिनो मोनदों दि नोंथाङा थोंजोै बुंनो सानदो थांदों दाउनि दाउजों फिसिनानै दाउनि सायाव सोनारनायनि बागै नोंथाङा बुंनो थांदों नङा होमबा नों
औ नोंथां औ औ
जेरै जोङो दाउनि सायाव सोनारनायखौ नुनो मोनो जोङो बयबो न'खरफ्रावबोथ' जोङो ओ दाउखौ जों फिनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ जोंनि जोङो बर' समाज बा जोङो बर' न'खरफ्राव जोंनि ओ सोलाव जोङो नखरफ्रोमबोआवनो न'खरफ्रोमबोआवनो जोङो दाउफोरखौ नुनो मोनो बा जो जोंनि बा जोङो गुब न'खफ्रावथ' जों गोबांबो नुनो मोनो बा जों जौसे थां जों दाउबो नुयो बा जे बाजिथा दाउबो नुनो मोनो आरो खायफाया मानै माथाम बांसिनानो फ्राय बांसिनानो जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामि गफाफोराव दाउखौ फिसिनायखौ नुनो मोनो। जायखौ जोङो ओ न'निनो दाउ होनना बुङो‌। ओ जोङो दाउखौ जोङो माबायदि थोंजोङै फिहोनोब्ला जोङो जेब्ला जोङो हाथाय बा बाजारफ्राव जोङो दाउ बायना मोनो न'निनो दाउ फिसिनाय बा जोङो न' खाथिनि साखाथिनिनो न' खरफोराव जोङो दाउखौ लाना फैयो आरो दाउखौ जोङो आदि फिसिनाय नुनो मोनो। आरो आदि फिनाय होनोब्ला जों नोंथाङाथ' बुजि खायो जोङो जेब्ला बेनि दाउखौ ला गोन अब्ला जोङो बेयो बाजि ओ बाजि फारसेन बाजि फारसेन जोङो राननांखागोन नङा होमबा नोंथां अ औ बेयो फिसिना होनायनि थाखाय जोङो जों बा दउखौ जोङो आ दि फैनायनि खेथ्रआव जों थांलांबाय आरो जेब्ला जोङो निजेनो बाइक हरना लाबोगोन जेरैहाय जोङो दाव मासे जोङो फिसा बायना लाबोबाय लाबोबाय ओ जोङो दाउला दााव मासे लाबगोन बा जोङो दाउजो मासे लाबगोन अब्ला जोङो लाबोननानै जोङो जेब्ला जोङो गोबौ जागोन ओ मास मोनबा बेफोर मास मोनबा मोनद' बिदि सोयाव जोंनिया बिदै दैनो हमो दाउआ देरनानै नङा होमबा औ बिदिसेयाव जोंनिया दाउआ जेब्ला बिदै दैहैगोन अब्ला बे बिदैखौनो जोङो फिसा जोलै महरै दोनबाय थागोन फेदेरबाय थागोन आरो दाउआ थ' जोंनिया ओ जों थ' दाउखौ जोङो खाना दोना ना जोङो बा जों दाउखौथ' जोङो फ्रियैनो उदाङै हेंगारना दोनो सा बिदिनो जोङो न'खरफोरनिफ्राय बा जों माइरं सुनाय बा जोंनि साखाथियाव माइ आबाद मावनाय बेफोरनिफ्रायनो दाउआ आदार जानानै थांना थानायखौ नुनो मोनो आरो न'खरफ्रावबोथ' जोङो आदार एसे एनले होखायो माइरंखौ नङा होमबा दाउ थ' बायदिसिना बुस्थु जायो जेरैहाय जोङो दाउफोरा गुन्दैखौबो जायो आरो जोङो माइरंबो जानाय नु यो मायबो जानाय नुयो ओंखाम संनायखौबो जानाय नुयो बायदि बायदि खौ जायो आरो दाउनि सायाव जोङो सोनारनायखौ बुंनो थाङोब्ला दाउखौ जोङो फिसिनानै जोङो फाननानै जोङो बेजोंनो जोङो न'खरखौबो सलायनायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो दाउ खौ जोङो जेब्ला आलासि दुमसि फैगोन अब्ला जोङो खाजा महरै दाउखौ बुथारनानै जोङो जाहोनो हानायखौ नुनो मोनो मानो होनोब्लाथ' जोंनियाव रां रुफा जेबो थायाब्ला जोङो ओ गुबुननिफ्रायथ' जों बायदिसिना खाजा बेदर मोजां बुस्थुफोरखौ जों बायना लाबोनो हायाब्ला जों न'निनो फि बेसादफोरखौ बुथारनानै जोङो जानो हायो। नङा होनब्ला नोंथां औ जोंनि ओनसो लाव बिदिनो दाउनि बिदैखौबो जोङो न'खरावनो जोङो जानाय नुनो मोनो। बायनानैबो जानाय नुनो मोनो आरो दाउ बेदर बायदिसिनाफोरखौबो जोङो जानाय नुनो मोनो बायदि ओंख्रि थावनाय फंख्रि फोरावबो हो लानानै आरो खायसे बुंनो थाङोब्ला बेफोर दाउनि बिथोराव बेफोर मासे मानै बिदि फु फि फिसिया गोबां दाउ फिसियो मानो होनब्ला दाउखौ जोङो
दाउखौ जोङो फार्म हिसाबै जोङो मो थ बानायो न'आव आरो अ बेफोरबायदि फार्म हिसाबै जोङो खुलिनानै जोङो दाउ बा जोङो फिसिनाय जुनार जोंनि हां सो, दाउ बेफोरखौ गोबां माखासे लानानै जों जोलै बाराय होयै होयै बाजारजों बा फायखारिजों जोङो लोगो नांनानै जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो बेजोंनो मुलाम्फा जानानै जों गोबां रांनि बिगोमा जानो हानायखौ जोङो नुयो आरो नोंथां। नङा होमबा बिदिनो नोंथां आंबो नोंथांनियाव मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। जेब्ला आं नोंथांनियाव बुंलांबाय गासैखौबो आरो नोंथाङाबो एसे एनै बुं जेरैहाय जोङो लकेल दाउ बा दाउनि फिसिनायाव अनगायै बायदि ब्रयलार दाउ बायदिसिना थाया होनबा आरो बेफोरबायदि दाउफोरखौ जेरैहाय माबायदि बाहायो बबेबा सकफोराव गोदायो मारै फानो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायलां
औ औ औ औ औ दे होनबा बिदिब्ला नों थाङा बयलार दाउखौथ' मिथिखागौ नोंथाङा जि लकेल दाउनि बागै गोबां बाथ्रा बुंलांबाय आं माने नोंथांनि सिगांव ब्रयलार दाउनि बागै एसे बुंनो सानदों आरो
औ नोंथां
दावा जाबाय जोंनि मा होनो एखौ ओ बयनिसायबो मोजां मोनसिनाय आरो खाजा होननानै बुंनाय जायो आरो जायखौ जों बेदर जायखौ बांसिन बिबांनि बाहाय हायनाय जायो आरो जायो अ माने बयलार होनाय दाउखौ। बांसिन जानायाव जोंनि बेदर बाहायनायाव जोंनिया बांसिनै बयलार दाउखौ बाहायनाय जायो आरो ओ जायखौ मा होनो इखो सरासनस्रा जाय मानि बयलार फार्म जायनि बयलार फार्मनि बिगोमा थांमोना मा खालामोनो बयलारखौ फियो आरो उन्दैनिफ्राय जोङो ओ उन्दैनिफ्रायनो बबेनिफ्रायबा लाबना लाबोनानै बेखौ ओ देरजासिम गावनि मा होनो इखो फार्मा नु दोनो बेखौ लकेल दाउनि बायदि उदाङै हेगारनानै होनाय जाया आरो नोंथां। आरो बेनि थाखाय मा खालामोनो जाय बयलार बयलार दाउ आरो बेनि थाखाय मा होनो जो ओ एक्स त्राके माने गुबुन आलादायै मा होनो इखो जाग्रा खाजा मोनो आरो जाय बयलारनि ओ मा होनो इखो देरनायनि थाखाय मोजां बयलारखौ बेयो मा खालामोनो थाबै देरनो थाखाय माने जा बयलार फिसा बे बयलार फिसाखौ थाबैनो ओ गिदिर खालामनानै थाबैनो फाननो हानाय बायदियै बिसोरो उन्दै समनिफ्रायनो बयलारखौ गोबाङै जोथोन लाबोयो आरो बेखौ लक केल दावनि बायदि उदाङै बर'बो हेगारनानै होआ बिसोर मा खालामो बे बयलारखौ दाउखौ फिसिनो थाखाय आलादायै बेसोरनि थाखाय ओ न' बानायनानै लायो आरो। ओ न' बे न'आवनो बिसोरखौ आलादायै ओ सोनानै दोनो आरो गासैखौबो ओ आरो बे बयलार फिसिनाय फा फार्मआव मा खालामोनो ओ जेरै जोंनि न'खरफोरनि बादिया लक केल दाउफोरनि बादि ओ एसे खम बिबांनि नङा गोबां बिबांनि ओ मा होनो इखो बयलार फिसाफो खौ बिसोरो ओ मोजां मोजां मा होनो इखो मोजां ओ नायनानै मा होनो इखो बयलारनि फिसाफोरखौ बिसोरो लाबोयो लाबोनानै बे न'आवनो बिसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो ओ फिसिनानै ओ फिसिबोनाय जायो आरो फिसिबोनायाव बिसोरनो नांगौ जानाय जा खाजा जा आदार बेफोरखौ मा खालामोनो बे मालिकआ मा होनो इखो फार्मनि बिगोमाया बेसोरखौ उन्दैनिफ्रायनो मा होनो इखो जोथोन लाबोनानै फेदेरबोयो ओ बेल' नङा जे मानि गो औ दाउफोरा ओ उन्दैनिफ्रायनो गिद-गिदिर जागोन आरो बेनि गेजेरावनो मा जानो हा गो बे दाउआ एसे मायबाफोर ओ मा होनो इखो बेराम आजार जानोबो हागौ बेफोरनि थाखायबो भेक्सिन मुलि ओ बेफोरबायदि होनायनै बे मा होनो जोंनि बयलारखौ बेराम आजारनिफ्राय होबथानाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय बे बेनि अनगायैब बो आरो मा होनो फार्मनि बिगोमाया मा होनो इखो बे निबे बयलारखौ ओ मा होनो इखो उन्दैनिफ्राय थाबैनो देरनो थाखाय थाबैनो मा होनो इखो मार्केदाव मानोे थाबैनो हाथाय बाजाराव फानहैनो हानाय बायदियै थाबैनो फेदेरनो थाखाय बे ओ मा होनाय जायो बायदिसिना भेक्सिन होनानै बेखौ बयलारखौ फेदेरनाय हा फेदेरनाय जायो आरो तामाने। ओ बेफोरबायदियैनो मानो सासे फालांगिरिया ओ मा होनो इखो बयलार फार्म जाय बयलार फार्म खुलिनानैनो मा होनो इखो सासे जाफुंसार फालांगिरियारि जानो हायो आरो। जाय बिगोमाया बयलारनि सायावनो गासै न'खरखौनो सालायनो हानाय जाहैयो आरो जाय बयलारनि फार्मखौ खुलियो। आरो मोनसे खोथा बाव नोंथां बेदि बयलार दाउ होननानै बुंनाय जायो बेखौ जोंनि जा लकेल दाउ लकेल दाउ बायदियै जोंनि न'खरफोरावबो हायजोम सोरहाबा सोरहाबा माने खायसेफोरा फियो। प्राय बांसिन खम बिबांनि मानसिफोरानो बेखौ खायसेफोरा मासेबा मानै बेफोरबायदि फिसियो आरो नोंथां बे बयलार दाउखो। ओमफ्रायनो मा होनो जोंनि न'खराव फिसिजानायबो ओ जाहथोसे दाउ दोङो जायखौ जोङो कयलार होननानै बुंनाय जायो बेखौबो मा होनो मानसिफोरा न'खरावनो फिसिनो हायो आरो बयलार बा दि ओ बयलार बादियैनो जायो बिबो माने बेखौ मा होनो इखो न'खरफोराव उदाङैनो हेगार नै फिनो हायो आरो नाथाय जोंनि बयलार दाउनि खेत्रआव जोंना बेफोरबायदिया जाया आरो बयलार दाउखौ जोङो मा होनोएखौ मोनसे न'खराव सोनानै न'आव सोनानै दोननांगौ ओ जायो गोबां बिबांनि ओब फिसियोब्ला बिदिनो जोङो न'खराव होन दाउफोरनो आदार होनाय बायदि आदार होआलासिनो बेनि थाखाय जोङो गुबुन आलादायै ब्रयलारनि आदारखौ जोङो होनांगौ गोनांथि जायो आरो जायनि थाखाय जोंनि ब्रयलारा मा होनोएखो थाब बैनो देरो आरो बेफोरबायदियै जोङो मा खालामनाय जायोनो ब्रयलारखौ फिसिनाय जायो ओमफ्राय बेनि उनाव मा खालामोनो बयलारया देरहांनायनि उनाव बेखौ ओ गोबां जाय मा होनो एखो फायारि बायदिसिना बेफा रि जाय बयलार दनानै बल म बेदर फानो बेफोरबायाददिफोरा मा खालामो बे बारानिफ्राय बाय बे फार्मनिफ्राय मा होनो खौ बयलारखौ लांनानै बिसोरो एसे मुलामफायाव माने एसे माने गोबां बायमान एसे बारायनानै गावसिोरनि लाब मथे बिसोरो हाथाय बाजाराव लांनानै बेफोरबायदियै ब्रयलारखौ गोदानानै फानो आरो जाय बिसोरबो मा होनो इखो ब्रयलार दाननानैनो ब्रयलारखौ गोदानानैनो बिसोरबो मा खालामो एसे एसे एला रांखौ आरजिनो हायो आरो बेफोरबायदिनो ब्रयलार दाउनि फार्म खुलिनानैबो गोबां मानसियानो जाफुंसार फालांगियारि जानो हाहैदों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो बिदिनो नोंथां अ बिदिनो जा जिहेथु जोङो ब्रयलारखौ नोंथाङा बुंदों ब्रयलारनि बागै थु ब्रयलारखौ जों फानगोन अब्ला जोङो फालांगि बा फार्म लाबोनानै खायफा सुबुंफोरा बे फार्निफ्रायनो आरो फालांगि मोनसे खालाम बावो आरो जितु जोङो माफा-माद- माब फा मानैसो लाबोनानै जोङो गामिनिबा जोङो सक बाजारफोराव जोङो दानगोन दानब्ला जोङो बेयाव जोङो एसे से एनै रां खामायनो हायो जिहेतु जोङो जाग्रा सुबुंफ्रा जों जिहेतु सुबुं फ्रा जोंथ' जों जेब्ला ओ बायदिसिना खामानि मावगोन बा आलासि बायदि हाजिरा बायदिसिना ला-थाबोला बेफोरखौ जोङो बुवा नों फिसिनाय दाउफोरखौ बुथारबाय थानो बेफोरनिफ्रायनो जों सक बाजारफोरनिफ्रायनो जोङो ब्रयलार बायदि दाउफोरखौ लानानै फैनायखौ नुयो नङा होमबा औ बिदिनो लानानै जोङो फैनायखौ थोंजोङै नुयो आरो नोंथां जिहेतु जोङो फिसिनाय दाउफोरनि सायाव सावरायबाय नोंथां बेखिनियावनो नोंथां जोङो समाज जेब्ला जाबाय दोनथ'नोसै नोंथां औ नोंथां औ गोजोन औ दे दे